हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां। थां
हेल्ल'।
खोनायाखै।
खोनादों।
खोनादोंना नोंथां हेल' औ खोनादों नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
दिनै जों सावरायगोन। दिनै जों सावरायगोन दैनि सोमोन्दै।
औ नोंथां।
औ नोंथां। हेल्ल'।
ओं खोनादों नोंथां।
हेल्ल' नोंथां खोनादों नोंथां दिनै जों सावरायगोन दैनि सोमोन्दै।
खोनागासिनो दं आं नोंथां।
खोनागासिनो दं आं नोंथां। औ नोंथां दैया जोंनि थाखाय मा मायाव गोनांथि जायो। खोनादों दा नोंथां हेल्ल'। खोनादों ना नोंथां।
मा नोंथां खोनाय